औ नोंथां।
औ नोंथाङा ओरैनो फ्रि दं नामा दा?
फ्रिआथ' फ्रियैनो दं नोथां बिदिनो गरमखाय जिरायना दं आरो ना।
अ नोंथाङा फ्रि दंबा आङो मोन एसे सोंथि सोंनो लुबैदोंमोन आरो ना
बिजाबफोर लिरदों।
हेल' औ नोंथां औ औ आं एसे हारिनि सोमोन्दै लिरदोंमोन आरोना।
बर' हारिनि सोमोन्दैनो बर' हारिनि सोमोन्दै नामा नोंथां?
औ औ औ
बिनि सोमोन्दै आङो एसे लोगोफोरनावबो सोंदोंमोन आरोना माने
औ
बेफोरनि सोमोन्दै माने जेसेबां हायो बेखौ खिथाहरदोंमोन बिसोरबो ओमफ्राय नोंथांनावबो एसे मिथिनो लुगैदोंमोन आरो
औ
औ बर' हारिनि सोमोन्दै गोदोनि ओ हारिफ्राव माबायदिमोन आरो दानि हारिफ्राव माबायदि सोलायलांखो बे बेफोरखौ मिथिनो लुबैदोंमोन आरोना नोंथांनिफ्राय
औ औ होनोमबा नों नोंथां आं जिखिनि हायो बेखौ खोन्थालांगोन आरोना नोंथां
औ जागोन दे नोंथां
हारिम हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' नोंथां गिबियावनो माने माबाफोर थाथारनांगोन आरोना महर मुस्रि हारिमु आ हारिमु आरो गावनि थानाय गाननाय जोमनाय आं माने बेखौ फारसेनिफ्राय खोन्थालांसै होमबा नोंथां खोनासंलांदो नोंथाङा खोनादों
औ दे दे दे जागोन दे औ
नोंथां हारिमु होननानै बुङोब्लाथ' बुङोब्लाथ' मोन ओ हारिनि महर मुस्रिखौ नायनानै हारिमु बुंनाय जायो आरो ना नोंथां
औ औ औ
औ नङाबा जा जाय जाय जाय हारिमुनि आखु थाइ महर मुस्रि महर मुस्रि आरो गावनि गाननाय जोमनाय था राव हा रिमु दानाय लुनाय दामनाय देनाय आरो मा होनो रोजाबनाय मोसानाय बेफोरो थाथारनांगौ आरोना नोंथां हारिमु मोनसे हारिमु जानो थाखाय आरोना नोंथां खोनादोंना नोंथां? हेलौ
औ
खोनादों दा नोंथां? हेलौ!
हेल' हेल'!
खोनादोंना नोंथां?
हेल' हेल'!
औ औ खोनादों नोंथां खोनादों।
अ खोनादो ना?
अ नोंथां हारिमु जा हारिमु जानो थाखाय गावनि राव, थुनलाइ, गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनाय आरो जानाय लोंनाय दानाय लुनाय, रोजाबनाय, मो-मो-मोसानाय अन्थाइ महर दानाय, बेफोरबायदिया माने हारिमु बेफोर थाबासो माने हारिमु जायो आरोना नोंथां मोनसे हारिमु। बेफोर गैयाबा बुंना लानो हाया आरोना नोंथां।
औ।
औ माने मोन-मोनसे हारिखौ सिनायनो थाखायथ' गावनि हारिनि गाननाय जोमनाय आरो गावनि दानाय लुनायफोरखौ माबाबासो जौगाहोबासो गावनि हारिमुखौ माने सिनायथि होनो हायो ना लाय नोंथां।
औ।
औ। बर-बरि-बर' हारिमुवावथ' दा मा होनो बर' हारिनि मोसानाय होनबाथ' नोंथां बागुरुम्बा मोसानाय दं खेराइ मोसानाय दं
औ औ, औ खोनादों नोंथां खोनादों।
खेराइ मोसानाय दं आरो बायदि बायदि मोसानाय दं आरो। दा नोंथां आं माने बाराथ' मिथिजोबा नालाय जि मिन थियो बेखौनो खोन्थागोन आरोना।
औ।
औ।
उम।
बर' हारिमुआव हारिमुनि मो
हेलौ हेलौ!
औ औ नोंथां खोनाखाया खोनादों दा?
अ नोंथांनिखौ बारा मोजां खोनाफैयाखै। हेल'! हेल' हेल'! हेल'!
हेलौ!
औ खोनाबाय नोंथां, खोनाबाय।
हेलौ
हेलौ नोंथां।
हेल' हेलौ।
खोनाखादों दा नोंथां?
औ खोनादों नोंथां खोनादों।
ओं माने बर' हारियावथ' बर' हारिमुआवथ' माने गावनि हारिखौ दानो थाखाय गावनि राव हारिमु थुनलाइ आरो गाननाय जोमनाय बायदिसिना अन्थाइ मुगा अन्थाइ रोजाबनाय आरो गाननाय जोमनाय दानाय लुनायफोराथ' गावनि सिनाय गावनि माबाजोंसो सिनायथि जायो नालाय नोंथां। बियो थाबासो माने हारिमु जागोन आरोना नोंथां मोनसे हारिमु। होमबा बर' हारिमु बर' हारिमुआ माने मोसा मोसानायनि बागै आं एसे खोन्था लांनोसै आरोना नोंथां औ। मोसानायनि गेजे मोसानायनि गेजेरजों माने गावनि हारिमुखौ दिन्थिलांनो हायो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ बर' हारिमुआव बर' हारिमुआव माने मोसानायफोरा गोबां दं आरोना नोंथां। जेरै जेरै खेराइ मोसानाय माइनाव मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय बारदै सिख्ला मोसानाय ओमफ्राय बर' हारिनि माने बेफोरजोंसो माने बर' हारिखौ जौगानायाव लाबोनो हायो आरोना नोंथां।
ओं।
औ औ।
नोंथाङा आंनो गो ओ बर' हारिनि बागै इसे गोदोहाय बर' हारिफ्रा आ बर' आइजोफ्रा माबोरैहाय गावनि गाननाय जोमनायखौ दायोमोन बा गावनि आखाइजोंनो माबोरै बेहाय बानायोमोन बेनि सोमोन्दै एसेसो फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
नोंथां आंथ फोरमायनोथ' हागोन माने जिखिनि मोनथियो बेखौ फोरमायगोन आरोना। बर' बर' हारिमुआवथ' नोंथां मा होनो गोदो गोदाय माने बारा जौगानाय नङामोन आरोना बर' हारिमुवा माने ने मालायनि आथिं सिङाव थायो थायोमोन होननाय खोन्थादों आरोना माने गुबुन सुबुं फोरजों मुगै जानाय माबा जानाय इदि ना
अ उम
बर' बर' हारियाथ' गोदो मा होनो ओ इदिनो गावनि गावनि रावाथ' दंमोन नोंथां गावनि राव दंबाबो माने गनायजानाय गनाय जायाखैमोन आरोना नोंथां।
औ
दानाय लुनाय होनोबाथ' नोंथां गोदो गोदायनिफ्रायनो बिदिनो ओ गावनो खुन्दुं बरननानै माने मुगा एम्फौनिफ्राय गावनो खुन्दुं बरननानै गावनो माने गाननाय जोमनाय बरननानै लायो। मोन आरोना नोंथां माने गावनो दानानै लायोमोन। थाथ एबा थाथ गोदोथ' गोबां थाथजोंसो दाखायोमोन नालाय नै दाथ' आरो ओ माने मा होनो उम गोदान मेचिन आगजु दाथ' बिगियान मुगा जाबाय नालाय नोंथां दा बिगियान मुगाखाय माने ओरैनो मोननो थाङो आरोना गाननाय- जोमनायफोरखौ मेचिनफोराव बायबानो। आरो गोदोथ' बायनानैनो मोननो थाङामोन नोंथां माने गावनो दानानै गाननांगौ गावनो बरननानै गाननांगौमोन आरोना नोंथां। आरो माने राव थुनलाइ थाबासो राव थुनलाइ याथ' नोंथां गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोबाय थादों नालाय नोंथां बिदिनो लिर बिजाबफोरावबो लिरनाय दं। माने गोबां सुबुं माने जिउ मुंख्लं जालांदों आरोना बर हारिनि थाखाय। बर' हा माहारिखौ माने फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोबोद माने गिदिर गिदिर सुबुंफोरा गावनि जिउखौ बावनानै माने दा एसे मोजाङाव मोजाङाव माने आवगायलांनो हमगासिनो दं आरोना नोंथां।
औ औ।
आंगोआ आरो मा होनबावनो आरोना नोंथां बिदिनोसै आरो बर' हारिनि
माबाया बागुरुमबा बागु नोंथाङा ओ आंनोबो एसे खोन्थाहरनो हागोन नामा?
अ उम हागोन नोंथां हानायखिनि औ नोंथाङा मानि सोमोन्दै मिथिनो लुगैदोंमोन?
औ नोंथाङाबो एसे माने आं बिजाबाव नों बिजाबाव माने नोङो नोंथाङा बिजाबाव माबा मा बेसेबांसो आवगायखो बे मा मा लिरखो बेफोरखौ एसे फोरमाय हरनो हागोन नामा नोथां?
अ हानाया हागोन नोंथां।
औ औ नोंथां। दे होमबा औ औ नोंथां दे होमबा खोन्थालांदो।
ओ ओ नोंथां बुंनाय बायदिनो गासिबोथ' सैथोजोब। नोंथां बुंनायाबो।
औ औ
आंबो बेबादिनो जे आं मिथिनायखौ लिरलांदों आरोना
औ औ
आरो दा आं मोनथिजोबैखाय नोंथांनाव एसे सोंहरदोंमोन आरो
औ औ नोंथां
दा आं बिजाबाव लिरनाया आं सिगांनिखौ लिरालासिनो दारेग ओ गोजा मुगानिफ्राय लिरबोदों आरो ना
औ नोंथां
ओ गोदान मुगानिखौ जे लिरालासिनो गोदोनिफ्राय माब्रैहाय बर' हारियाव गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय बर' हारिफ्रा माबोरै थायोमोन बेफोरनि सोमोन्दैबो लिरबोदों आरो ना
औ औ
जे बर' हारिफ्राव आइजोफ्रा माबोरै जिफोरखौ दायोमोन आरो माब्रैहाय ओ बिसोरो थायोमोन माबायदि बिसोर संसार जायोमोन बेफोरनि बागै लिरदों आरो आंबो दा औ ओम गोदोनि बागै बुंनो थाङोब्ला जों आं लिरनायाव गोदोहाय माबोरै बर' हारियाव गोदोनि बर'नि बिर जोहोलावफ्रा माब्रै बर' हारिनि खौ फोथांना लाखिबोनायाव माबोरैहाय दावहा नांबोदों बा बर' हारि खौ रैखा खालामनो थाखाय बर' रावनि थाखाय
औ
मुंख्लं जाबोनायफोर जा बिर जोहोलावफोर बेफोरनि सोमोन्दै लिरदों आरो ना नोंथां।
औ औ नोंथां औ
औ जेरैहाय सिखोना जोहोलाव बै फोरनि सोमोन्दै लिरदों आरो आं
औ औ नोंथां
ए गोदो गोदाय बर' हारिखौ रैखा खालामनो थाखाय बिसोर गोबां ओम दावहा नांबोबाय
औ औ
ओ ओ‌ं जेराव गोबां बर'नि ओ बिर जो बावफ्रा मुंख्लं जाबोबाय एबा बर' सुबुंफोरा बर' हारिनि थाखाय ओ दावहा नांबोनानै गोबां जिउ खहा खालामबोबाय बैफोरखौनो गासैखौबो लिरबोदों आरो नोंथां।
औ औ
ओं
ओमबा नोंथां होमबा नोंथां दोनथलायनिसै खोमा दां
औ जागोन दे नोंथां।
औ आं माने एसे खामानि दं नालाय ओंखायनो दोन्थलायनोसै खोमानों ना नोंथां।
औ दे जागोन दे नोंथां।
औ औ दे।